खोनादोंना ओ जोंहा दायो दैनि सोमोन्दै रायलायगोन।
ओ रायलाय जागोन
ओ दै दै दै होनबाथ' जोङो गासैबो गासिबो मिथियो जे दैया मोनसे लाव लाव मुवा आरो दैया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथि मुवा मानो होन बोला जोंङो थांना थानो थाखाय दैया जोंनो नि थाखाय गोनांथि ओ आरो जिब जुनारानो जा बिफां लाइफांआनो जा जा थांना थानो थाखाय। जोंनो दैखौ नांथारगौ ओ नोंथाङा दैखौहा मा सानो आरो दैनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो?
औ नंगौ नोंथां दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार ओ जोंनि सानफ्रोमबो थांना थानाय जिउआव गासै जिउआरि जिबियारि फोरनो दैखौ नांगौ जायो। ओ जेरैबायदिहाय दंफां लाइफां ओ दंफां लाइफांफोराबो दै नङाबा ओ देरनो हाया। बा थांनानै थानो हाया थिग बिदिनो जोङो। जिबियारि ओ जिउ गोनां ओ मानसि दुमसि बा दावउसिन दाउला जिब जुनार गासैबो दै नङाब्ला थांनानै थानो हाया।
औ
दैखौ जोंनो सानफ्रोमबो थांना थानाय समाव नांखागोन ओ मानो होनना बुङोब्ला दैखौ जों जिउजों रुजुनाय जायो। दैया जोंनि जिउजों समान आरो ओ बिदिनो जों दैखौ बिदि लोंनांगौ होननानै जोङो दैखौ जानला मानला लोंनो नाङा। ओ मोजां रोखोमनि दैखौ जों लोंनांगोन। जेरैबायदि मोजां फिल्टार खालामनानै लोंनांगोन ओ बिदिनो जोङो खाथि खाला थानाय दंखल बा फिल्टार बायदिसिना बेफोरबायदि खाथि खाला थानाय जायगानि जिथु गाज्रि मुवा बेसाद गारना दोननाय बेफोरखौबो जोङो साफा सुफा खालामनांगोन साखोन सिखोनै लाखिनांगोन बिदि होननानै आं सानो। औ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
ओ ओ दैयाहा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि देइलि लाइफआव साम सानफ्रोमबो बाहायजानाय मोनसे मुवा ओ जोंफोरो ओंखाम संनायावनो जा ओंख्रि संनायावनो जा बा जों माबा मोनसे बानायनायावनो संनायावनो जोङो दैखो हा जों बाहायो जोङो हा ओंख्रिफोर सुनायावबो सुनायावबो जों बाहायनाय जायो जेरै जोङो दुगैनायाव आरो जि जोम सुनायाव जोङो दैखौ बाहायनाय जायो। आरो जोङो दैखौहा आबादफोर मावनायावबो जों बाहायनाय जायो ओ जोङो माइफोर गायोब्ला जोंनो दैनि गोनांथि जायो। आरो ओ जोङो नुयो जे मा मा होनो बिदिनो आबादफोर मावनायावहा दै गैयाबा आबादा मोजां जायि बेफोरखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ।
दैयाहा जोंनि थाखाय माने जोबोद गोनां आरो जोंनि थांना थानायावहा जों दै गैयाबाला जों थांना थानोबो हानाय नङा। ओ आरो दैया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मानो होनबोला रानस्राव हाखो दैयाहा मोजां खालामो आरो दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होनबोला जेब्ला ओ जोंफोर दैफोराहा बिदिनो जोंनियाव माने आग्लाय बिग्लाय जायोब्ला आबादफोराबो मोजां जायो ओ आरो जोंफोरो नुयो ओ दैफोर गैयि जायगायावहा जोबोद बिदि रानस्राव हाफोरखौ जोङो नुयो आरो जोबोद गरमबो जानायफोरखो जों नुयो ओ जोङो दैखौहा मोननै रोखोमनिफ्राय मोननाय जायो जोङो हानिफ्राय मोननाय जायो आरो मोनसेया अखानिफ्राय मोननाय जायो ओ ओ अखानि दैखौबो जोङो गोबां खामानिफोराव बाहायनो हायो जोङो बिखौहा स्टरेज खालामनानै जोङो बिखौ जमा खालामनानै जोङो अखानि दैखौबो बाहायनो हायो जोङो ओ आबादफोरावबो बाहायनो हायो आरो जों नुयो जे ओ माखासे जायगाफोराव जेरावहा दैनि आंखाल ओ बे जायगाफोरावहा बे अखा हादैफोरखौनो जमा खालामनानै बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनो ओ आरो जोंफोरोहा हानिफ्राय जि दै मोनो जोङो बे दैखौहा जोङो लोंनाय जायो। ओ आरो जोङो बिदिनो आरो दैया मालाबा जोंनि थाखाय खहाबो लाबोयो मानो होन होला जोङो ब्ला दै बाना जायो जोंनि जायगाफोरावहा जोंफोरो गोबां जायगाफोरावनो दैबाना जानायफोरफोरखौहा ओ बे दैबानाफोराहा मानसिफोरखौहा बिदिनो खहा खालामो ओ मानसिनि न' बांफोरखौहा खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आ
नंगौ
हाफोरखौ खहा खालामनायखौ नुयो आरो लोगोसे दंफां लाइफांफोराबो ओ बे दैयावहा बायनानै बा बुस्राबोनानैहा ओ बिदिनो जोङो नस्थ' जानायफोरखौ नुयो खहा जानायखौ नुयो ओ आरो लोगोसे जोङो जिब जुनारफोरखौबो थैनाय थैनाय नुयो जोङो दैफोरावहा बुखारलाबायनानै जों बेबायदि जाथायफोरखौ नुनो मोनो ओ नोंथाङा जे बा बुंनो सानो नामा जोङोहा दैखौ माबायदि जोङो रैखा खालामनानै लाखिनो हागोन जेनेबा बिखौहा मोजांहै जोङो साखोन सिखोनै दैखौ माबायदि लाखिनो हागोन जेनेबा
नंगौ ओ नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो। नोंथांआ जा सों सों सोंदों बेनि फिननायखौ आं होनो सानदों ओ दैखौ जोङो। गिबियावनो जोङो दैखौ लोंनायनि थाखाय मोजाङै लाखिनांगोन ओ जों जों लोंनायनि थाखाय मै दैखौ मोजाङै लाखिनांगोन होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो दंखलनिफ्राय सेरनाय बा हा सिंनिफ्राय दिहुननाय दै दैखर बायदिसिनानिफ्राय दिहुननाय दैफोरखौ जोङोओ‌ बायनाय मेसिनारिफोरजोंबो सर सरनो हायो बा न'आव ओ पाक्काजों बानायनाय फिल्टारजोंबो जोङो सरनानै बेखौ ओ मैला गैयै दै खालामनो हायो बेनिफ्राय बेखौ जोङो मोजां मोनसे दोनग्रा बासन होनना बुङो। जेरै बायदि दैहु बा थोथ्ला बेफोरबायदि मोजां आगजुफोराव आइजेंफोराव जों दोननानै दैखौ साखोन सिखोनै दोननांगौ ओ‌ बेबायदि जों लोंनायनि थाखाय दैखौ रैखा खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय फारसेथिं बुंनांगोन दुगैनाय बा जि जोम सुनायनि थाखाय जों बांसिन बर' समाजाव बा जों बांसिन गामि ओनसोलफोराव जोङो ओ हाखर दैखरफोराव दुगैनायखौ नुनो मोनो बिथांमोना बै दैयाव औ गोबां बिजानु दं होननानै मालाबाबो सानफ्लाङा बेखायनो आं सानो बै दैफोराव जेन बिजानुफोरा थैनायनि थाखाय सुनै बा बिदिनो बायदिसिना मोजां रासायनारि हासार सारनानै जों बे दैखौ मोजां खालामनो हायो। ओ बेबायदिहाय जोङो दैखौ मोजां साखोन सिखोन खालामनानै जों बेहाय दुगैनांगौ बा जि जोमखौ सुनांगौ आरो आरो हायोब्लाथ' आं हाखर दैखरनि अनगा सरनाय दै जों दुगैयोब्ला मोजांसिन होननानै आं सानो आरो बेखिनियानो
नंगौ नोंथांनि मानो होनबाला जोङो जे अब्ला बे गुबुंले दैयाव बा गाज्रि दैयावहा ओ जेरावहा बिजानुफोर थायो बि बिदिनो जिबसाफोर थायो जेनेबा जोंनि थाखै बेफोरो खहाबो लाबोनो हागौ मानो होनबा माखासे ओ मैला दैफोरावहा दुगैनायाव ओ जोंफोरहा बिगुरनि बेरामफोरबो जानो हागौ
औ
गोबां बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंनि देहायावहाय बेरामफोर जानो हागौ
औ
ओंखायनो जोंफोरहा माने गाव गावखौनो जोङो हाबदान खालामनाया जोंनि मोनसे खामानि आरो
औ
बुंनो हागोन नामा जेरै ओ जोंफोरोहा दैखौ जेरै आबाद मावनायाव हाज जों बा हायो ओ आबाद ल थु छमावनायावहा जोङो बे दैखो बाहायनायाव माखासे जोङो गुबुंले जानायफोरखो जों नुनो मोनो आरो मानि जाहोनाव जायो बे दैया गुबुंले बेखो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोङो आबादाव दैखौ नांगौ रोखोमनि बाहायो नाथाय जों सुबुं माहारिया बेयाव मोनसे गोरोन्थि खालामनायखौ आं नुनो मोनो
औ
जोङो माइ फोथाराव हमनानै ला नांगौ रोखोमनि दैखौ होयो नाथाय बै माइ फोथ थाराव जोङो बायदिसिना रासायनारि हासार जेरैबायदि इउरिया पटास बेफोरबायदि हासार सारोब्ला बे दैया गुबुंले जायो आरो ओ उनाव बे दैयानो जिथु सान्दुंनि दुंनायजों सोबखांजानानै अखा ख्रां सायाव थांनानै खफ' महरै बेयो जोमै जाहैयो नङा होमबा बे दैयानो फिन आरो बुहुमाव गोग्लैफिनो अखा महरै अब्ला बे अखाया एसिड अखा होननानै बुंनांगोन जोङो एसिड अखा सोमजियोब्लाथ' मानसि माहारिनि थाखाय जोबोद ओ खैफोद गोनां ओ बे अखाया जुदि मानसिनि मोदोमाव नाङोब्ला जिब जुनारनि मोदोमाव नाङोब्ला बेराम जानायनि गोबां चान्स थायो। खाबु थायो आरो फारसेथिं बे एसिड अखा हानाय लोगो लोगो जोंनि आबाद फोथारफोरा जोबस्रां लांनो हमो आर गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनो बेखिनियानो आरो औ।
अ नोंथाङा ओ बुंनाया थार ओ जोङो बिदिनो बे दैखौहा जोङो मोजाङै लाखिनोबा जोङो दैखौ गुबुंले जानायनिफ्राय जों रैखा खालामनोबा जों मा खालामनांगोन।
औ नंगौ ओ बुंजागोन नोंथां
ओ जोङो हा मा खालामनांगोन जोङो माने बे माखासे मुलिफोर बाहायनायखौ जोङो खम खालामनांगोन।
औ
अब्लानिआहा जोंफोरहा बे दै गुबुले जानाया एसेबाबो जोङो खमायनायखो नुनो मोनगोन आरो।
औ
जोङो बे मुलिफोरफोरखो हा जों बाहायगोन बे जोंनिनो बांसिन माने खहा जागोन।
औ
जोङो हा मा खालामनांगोन जोङो सिगाङावनो जोङो हा जोङो जोंनि दैखौ हामा खालामनांगासिनो गुबुंले खालामनायनिफ्राय जोङो हा ओ गोजानाव थानांगोन बा जोङो बे दै गुबुंले ओ खालामनाय जों मा खालामनांगोन जोङो एसेबाबो माने खमायनांगोन
औ
जोंहा इयुनाव हा जोंनो थाखाय ओ दैफोराहा जोंनो माने खैफोद लाबो
नंगौ
माने खहा खालामगोन बिनिखायनो जों खालामनांगोन जोङो माने फार्स्टआवनो जोङो बे दै गुंले जानायखौ जोंङ हमथानांगोन। आरो जोङो माखासे बेबायदिनो दै गुबुंले जानायखौ हमथानो थाखाय बा रैखा खालामनो थाखाय जों मा खालामनांगोन माखासे जोङो मोजां खामानि
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ गोजोननाय ओ थाबाय नोंथां नोंथांनि बुंनायनि बे आङो जोबोद खोथा ओ सोलोंनो हाबाय गोजोनथों नोंथां औ